अ खोनादोंना।
औ खोनादों।
नोंथाङा फ्रि नङा होमबा। औ ओह दे बिल बिदिब्ला जोंङो ओह मोनसे ओह आयदानि सायाव रायलायनोसै ओ नोंथाङा बुंदों ओ जों टपिकखौ मा लागोन होन्दोमोन
आबादजों सोमोन्दो थानाय रंजाथाइ फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै जोङो
औ नंगौ दे बिदिब्ला नोंथाङा ओह नोंथांनिफ्राय ओह बेखिनिखौ एसे फोरमायना होदो माबायदि जायो
औ
औ
बोथोर एबा आबादजों सोमोन्दो थानाय रंजाथाइ फोरबोखौनो बोथोरारि एबा आबादारि रंजाथाइ फोरबो होननानै बुंङो जेरैहाय ओ बेयावहाय हाल जुरिजेननायनि बेनो हमनानै नांगोल जांख्रा ओमफ्राय खोथिया फोजेनाय ओ गसा ला आजेनन्नाय बाख्रि गायसननाय ओमफ्राय आरो ओ मा ओ मा गो ओंखाम गोरलै जानाय बेफोर गासैबो बेवहाय गोलैजोबो
औ नंगौ नंगौ
जेरैहाय ओ हाल जुरिजेननायाव ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बार आरो समखौ नायनानैसो हाल जुरि जेननाय नेमखान्थिफोर दाबो सोलिगासिनो गोदो गोदाय बेनिफ्राइनो
औ नंगौ
ओमफ्राय हाल जांख्रायाव बो ओ आबादारिफोरा बोसोरनि ओ माइ गायनाय जोबथा सानखौ हाल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो
औ नंगौ
बेबायदिनो बाख्रि गायसननायफोरखबो सम आरो जायगाफोरखौ नायनानैसो बाख्रि गायसननाय जायो
ओ नंगौ औ नं गौ नोंथाङा ओ थारैखो थारैनो थिगखौनो बुंदों जोंङो ओ सम आरो बोथोराव ओ जोङो बोथोर लानानै बोथोर ओ जायफोरा आबाद मावो बेखौनो जों बुङो नङा होमबा जों दा ओ नैबे दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिनानो ओ गामि गामि न'खर न'खर जोङो माइ गायनायखौ नुयो ओ मोसौजों हालेवनानै टेक्टरजों हालेवनानै बोथोर लाना बोथोर माइखौ जों गायनाय जायो बे माइ गायनायनि उनाव बेलेग मोनसे बोथोर फैयोब्ला बै बोथोरनि ओ बोथोरजों सोमोन्दो थानाय आबादखौ ओ गायनाय जायो ओ जेरै मेसें गोजां बोथोराव ओ गोरान आबाद मावनाय जायो होनना बुङो जेरै आलु बेसर बायदिसिना मैगं थाइगं बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगंखौ बोथोरजों सो ओ लोब्बा थानायखौ गायनाय जायो दा जेरै बोथोरजों सोमोन्दो थानाय जोङो माइ गायनाय नुयो जों माइखौबो गोबां रोखोमनि माइ गायनायखौ ओ जों दुब्लि बोथोराव जोङो नुनो मोनो गामि गामि जोङो नुनो मोनो दा बेनि अनगायै माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो माइआ फिथाइ थायगोन गोजां बो बोथोर फैहां फैयां आघोन फैगोन जेब्ला आघोनाव ओंखाम गोरलै जानाय होनना बुङो अब्लाना बैखौबो बेबो जोंनि मोनसे हारिमु जायखौ जोङो आघोन आघोनाव जोङो माइ ओंखाम गोरलै जायो बे ओंखाम गोरलैखौ जोङो माइरंखौ माइरं दुब्लिनिफ्राय माइखौ हाना लाबोनानै जाय गिबि जोङो ओंखाम जागोन बेखौनो ओंखाम गोरलै होननानै बुं बुङो दहै नों जेरै बुंनाय बायदि दा बेबायदिनो गोबां जोंनि बोथोरजों आरो आबादजों जोङो मोननैखौबो नायनानै जोङो जोंनि मावनो गोनांखौ जोङो मावो जोंनि जानो गोनांखौ जायो जोंनि गाव बायदिसिना खामानि मावनो गोनांखौ मावनाय जायो आरो बेबायदिनो दा नोंथांमोननि ओ आबाद मावनाय आरो बोथोरजों आबाद मावनाय बायदिसिना गामियाव माबायदि सोलिगासिनो दङ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ दायो जोंनि थिंथ' ओ दैनि प्रब्लेमनि थाखाय दायो एसे माइ गायनाय आ लेट जादों
औ
औ होमबाबो दा एसे खुथिया फुबाय थादों बा सोरबा सोरबा दैनि दै गैयबाबो मेचिननि हेफाजाबै दै फोरखौ ओ थि खालामना लादों।
औ नंगौ।
थ बेबायदिनो ओ जेरैहाय ओ ओ खाथि गासा फोरबो बेफोरबो बे बोथोरजों सोमोन्दो थानायावनो गोलै
औ नंगौ नंगौ औ। नंगौ।
खाथिगासा ओमफ्राय मायनाव लायनायफोराबो गोलै जोबगोन ना?
औ नंगौ नंगौ।
ओ नोंथाङा बे ओ खाथिगासानि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ काथिगआसा फोरबोआ जोंनि मोनसे ओ ओ बर' हारिनि मोनसे फोरबो। बेयो ओ जो गोबां जोंनि जायफोरा ओ लेखा फरायो बिथांमोना बायदिसिना नेमखान्थिखौ ओ फो फरायनायनि गेजेरजों मोननो थाङो आरो जोंनि खुगा खुगा सोलिबोनाय आबै आबौमोननि खुगा खुगा सोलिबोनाय बेबायद दि जोङो नेमखान्थिखौ जोङो ओ जों मोनो बेनिखायनो जोङो बांसिनै खाथि बे फोरबोखौ जोङो खुगा खुगा सोलिबोनायनिफ्रायनो जोङो खिथाबाव जोङो लिरनाय जादों बेनिखायनो खाथिखालसा ओ फोरबोआ मोनसे जोंनि ओ बोथोरजों सोमोन्दो थानाय। ओ दायो ओ जेब्ला माइ गायगोन माइ गायनायनि उनाव जेब्ला माइआ ओ बं फिथाइ होयो माइ फिथाइ होनायनि उनाव ओ जेब्ला माइ फिथाइया ओ ग्रोम ग्रोम मोजां जायो। दाउसिन दाउला जाना थाङा। हांसो फारौ ओ जाय जाहाथे माइखौ जाना थाङा माइफोरा जाहाथे एम्फौ एनलाजों ओ जायालासिनो मोजाङै जायो बेनि बेखौनो लानानै ओ ओ जेनेबा माइफोरा जोंनि न'खरनिफ्राय माइआ मोजाङै मोजां आबादा मोजां जायो बेखौनो लानानै जों कातिगफोरबो फु खाति ओ फुजा फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो। जोङो ओ बै सानखालि फैयोब्ला मोनाबिलि समाव जोङो दुब्लि फोथाराव माइ थिलियाव जों थांनानै आलारि गोथार आलारि बाथि मोनसे सावनानै बुद गाजि बेबायदि होनानै जोङो ओ बेखाथि खाला फोरबोखौ जोङो नो फालिनाय जायो। आरो गास सै जोंनि ओ न' बारि बागानफोरावबो जों बेखौ होनाय जायो जाहाथे ओ माइ आबाद गासैबो ओ माइनिफ्राय माइआ जाहाथे मोजां जायो एम्फौ एनलानिफ्राय एम्फौ एनलाया जाहाथे जायालासेनो आबादा मोजां जायो बे खौ जोङो बायदिसिना नेमखान्थि खौ जोङो मानिनानै सोलियो आरो दा बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो ओ खाथिग ओ खाति फोरबो नि अनगायैबो जों माखासे जों फोरबोखौ जोंङो नायो जेरै मागो फोरबोखौबो जोङो बोथोरजों लोब्बा थानाय बेनि अनगायैबो जोङो बैसागो फैयो। आरो गोबां जोंनि बर'फोरनि फोरबोफोरा बेवहाय ओ हाबनानै दङ जोङो ओ सम बायदियै जोङो जोंनि फोरबोफोरखौ जोङो ओ रंजानो गोनां जायो। फालिनो गोनां जायो बेबायदि जों मागो फोरबोआव जोङो जोंनि ओ फिथा-सौराय, अमा बेदर ना, दाउ। सिना जोङो जानाय लोंनायजों जोङो फालिनाय जायो। गोदान बोसोर बैसागु बोथोरखौबो जोङो ज जोंनि ओ आइ-आफाखौ खुलुमनानै, गामिनि गासै रायजो-राजाखौ खुलुमनानै ओ गासैबो रायजो-राजायानो ओ न'खर न'खर खर मोसानाय नेमखान्थिखौ लानानै न'खर न'खर मागिनाय मोसानाय रंजानाय खाम, सिफुं लानानै गासैबो रंजानाय बेयो मोनस जोंनि बैसागो बोथोर आरो ब बेबो जोंनि बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे रंजानाय औ। दा ओ नोंथाङाबो एसे ओ बेनि सायावनो बोथोरजों ओ लोब जोंनि बोथोर आरो आबादजों मोननैबो सोमोन्दो थानाय एसे फोरमायबावना होगोन नामा?
औ हागोन। जेरैहाय आङो ओ माइनाव लायनायखौनो बुंनिसै औ जोंनि बर' हारियाव ओ माइनाव लायनायनिबो खान्थि दं। बियो गोद गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलि बोगासिनो दङ।
औ नंगौ।
ओ जेरैबायदि माइनाव बरायनाय ओ बा माइनाव लायनो थांनाय समाव नङाब्ला ओ बर' आइजोफोरानो थाङो माइनाव लायनो। माइनाव लायन गोन खालि न'खौ लिरस्रांजोबो आरो ना। साब-सिखोन खालामजोबो ओ न'खरनि आइजोफोरा
औ।
खरनि गाहाइ हिन्जावफोरा आरो साब-सिखोन खालामजोबो।
औ।
इनफ्राय ओ लाइजो लाइ गंसे बा लथायाव दै गोथार। लानानै।
औ।
ओ खासि हाग्राजों माने। दैफोरखो माने सुस्रा माने। ओ दै सान्ति सारनानै। लायो ओमफ्राय बाथौ सालि खोबो लिरथुमनानै मो जाङै ओ साब सिखोन खालामनानै। जायो। ओमफ्राय दुब्लि बारियाव। थांनानै। सानजा ओ सानजा सा। ख'ना।
औ।
ओ इयाव गसासे माने माइ लाबोयो आ
औ नंगौ नंगौ।
दै गोथारजों थुखैनानै फोलोमनानै माइनावखौ बरायनानै लाबोयो।
औ नंगौ। नंगौ। ओ थारैनो थार बाथ्राखौनो बुंदों ओ बियो ओ दाबो सोलिगासिनो दङ'। ओ जोङो सम आरो बोथोर फैब्लानो बो माइनाव थिसननाय ओ फोरबोखौ जोङो खालामो। आरो गोबां। बेवहाय ओ माइनाव फोरबोखौ जोङो ओ खाम सिफुं रं जानानैबो जोङो बेखौबो जों औ लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेबायदिनो ओ सोलिबोगासिनो दङ'आरो जोङो बेवहाय। ओ दा नैबे दैज्लां बोथोर बो-बोथोराबो जोबोद गरम बेनिखायनो ओ जोंनि माइ गायनाय जायफोरा आइजोफोरा माइ गायो बिथांमोनाबो जोबोद ओ बोथोरजों लोगोसे गोबां गोबां खस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेबो जोंनि औ
आरो नोंथांमोन नोंथांमोननि थिसिम इयो ओ माइखौ खनबेसे गायो जेनेबा?
माइखौ खेबसेल' गायनाय जायो। ओ दा जोङो गायबायब्ला बिखौ जोङो मोन जेब्ला मोनो अब्ला हानानै बेखौ जोङो बे जायगाखौ जोङो आरो फिन खेबसेबाव बे जायगायावनो माइखौ गायफिननाय जाया।
औ औ जोंनिथिंजाय जोंनिथिं जोंनि ओनसोलाव बेयावहाय माने जोंनिथिं खननै गायो आरो ना बरा माइ होननाय मोनसे माइ दं बिखौबो गायो
औ नंगौ नंगौ जोबोद मोजां दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि ओ रायलायनायखौ बिसिनावनो दोनथसै नङा होमब्ला दे
औ गोजोन्थों